हेल
हेल नों
आरो ओ थाङा खोनादोंना नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबायदि जायो बेखौ एसे फोरमायना होगोन होनो हागोन ना नोंथां
जोंनि ओनसोल सोलाव अनला खारैखौ जोंनि ओनसोलाव अन गुन्दै अनला खारै दसेनि सिगाङाव जोङो बेयाव ओ बेनि गोनांथि जानानै फैयो
नंगौ नोंथां।
थालिर थालिर गस्लानिफ्राय बानायनाय जायो ओ गिबियाव थालिर फस्लाखौ दाननानै बियो बेनिफ्राय फोरानखांनायनि बेनि उनाव बे थालिर फस्ला जेब्ला रानगोन अब्ला बेखौ सावनानै बेनिफ्राय बेखौ दैयाव सोमनानै बेनिफ्राय अनला खारैखौ संनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो अनला खारैखौ बेबायदियैनो सङो जानांगौ?
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो अनला खारै संनायनि सिगां ओम अनला ओंख्रि अनला माइरंखौ माइरं गुन्दै माइरंनि गोनांथि जायो आरो बे माइरंखौ स-संनायनि सिगां एसे सुनानै एबा एसे दैयाव ओ दैयाव सोमना दोननानै थिखांनानै बेखौ अन गुन्दै खालामनाय जायो। बेखौ आरो जोङो बेखौ दिंखि एबा उलारफोराव उवालफोराव देग्लिनाय जायो देनानै गुन्दै खालामनाय जायो आरो बेखौ गुन्दै खालामनायनि उनाव जेब्ला अनला ओंख्रि संनाय दैयाव बेखौ गोदौबाय थाबा साबस्रिनानै होनाय जायो। आरो अनला यं जोंना मोनसे बेसादा जोबोद गोनां जायखौ जोङो खारै होनना बुङो। बे खारैखौ जोङो थालिर बस्लानिफ्राय बानायनाय जायो बे थालिर बस्लाखौ दानख्रुबनानै जिरनानै बेखौ सान्दुंआव फोराननानै सावनानै हांगार खालामो बेखौ हांगार खालामनायनि उनाव मोनसे हरखा एबा माबाफोर थं खुगायाव एसे संनाय समाव एसे एसे लानानै बेखौ बेनि दैखौ फसरनानै खारै बानायनाय जायो। आरो बे खारैखौनो जोङो ओंख्रि संनायाव होनाय जायो। जायखौ जोङो अनला खारै होनना बुंनाय जायो। आरो बे अनला नायाव जोंना खायसे ओ जेरै ओ खायसे बेदरफोरदोबो संनाय जायो जेरै दाउ बेदर, अमा बेदर आरो लाथा। नोंथाङा मिथिगौ जानो हागौ लाथाखौ?
औ नंगौ नोंथां मोनथिगौ जोंनि ओनसोलावबो नोंथां बुंनाय बादि दिनो ओ अनलाखौ दाउजों अमा बेदर, लाथा एम्फौ बायदिजों संनानै जानाय जायो। आरोबाव ओ औवा गाजा जायखौ औवा मेवाइ होननानै बुङो। बेजोंबो अनला खारैखौ संनानै जानाय जायो।
नोंगौ नोंथां जोंनि ओन्सोलावबो बे औवा गाजा औवा मेवाइ बेखौ होफानाय जायो अनला ओंख्रि संनायाव। आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव मोदुफुलनि बिबार बेखौबो अनला ओंख्रिजों संनाय जायो।
नोंगौ नोंथां। जोंनि ओन्सोलावबो
नोंगौ नोंथां।
जोंनि ओन्सोलावबो मुदुफुल बिबारजोंबो अनला खौ संनाय जायो आरो थाइगिर थाइगिर फिथाइजोंबो अनलाखौ संनाय जायो।
नोंगौ नोंथां। आरो ओ अनला खारै संनायनि ओ संनाया जोंनिया मोन्नै रोखोमै जायो जायखौ जोङो अनला मिखि होन्ना बुङो। नङा होमबा नोंथां? गोखै होनानै सङोब्ला बेखौ जोंना अनला मिखि होन्ना बुङो। नोंथांमोननियाव मा होनो बेखौ जेब्ला अनला ओंखियाव गोखै होयो?
जोंनि ओन्सोलावबो अनला मिखियानो होन्नानै बुंनाय जायो। उम आरो जेब्ला मोदुफुल बिलाइजों सङो बेखौ अनला फाख्रि होन्नानै बुंनाय जायो।
नोंगौ नोंथां जोंनियावबो जेब्ला मोदोफुल बिलाइ एबा जायखिजाया मैगंनि बिलाइ बेखौ होना सङोब्ला अनला फाख्रि होन्ना बुङो नोंथां।
नोगौ नोंथां। नोंथांमोननि ओन्सोलाव, नोंथांमोननि ओन्सोलाव अनला खारैनि अनगा ओ मैथा ओंख्रिखौथ जायो जानांगौ।
जायो नोंथां।
ओ बे मैथा ओंख्रिखौ मा माजों जानाय जायो? नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन गोन्ना?
मैथा ओंख्रि जानाय होनोब्लाथ गिबियावनो जोंना खांख्राइजों मैथा जानाय बेखौ साबसिन होन्ना खोनानाय मोन्थियो नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ। आरो खांख्रायनि अनगायैबो जोंना नाफोर मोनोब्ला मैथाजों जानांगो होन्नानै मानसिफोरा बांसिन न बुं नङा होम्बा नोंथां? बेबायदिनो जोंनि ओन्सोलफोर हां मैथाखौ हांख्राइ आरो नाजों जानाय जायो नोंथां। नोंथांमोननि ओन्सोलावबो बेबायदि जायो नामा नोंथां?
नोंगौ नोंथां जोंनि ओन्सोलावबो मैथाखौ नाजों आरो खांख्राइजों लोगोसेनो अमा बेदरजों ओ थास' ओंख्रिफोरजोंबो जानाय जायो।
नंगौ नोंथां। नोंथांमोननि ओन्सोलाव मैथा ओंख्रि जायो होन्ना बुंबाय नोंथाङा नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
बे मैथा ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो आरो बे मैथा ओंख्रि जानोब्ला गिबियाव मा खालामग्रोनांगोन जों नोंथां?
उम गिबियाव जों मैथा ओंख्रिखौ ओ बिफां मैथा बिफां बे खानानै लाबोयो ओ बेखौ हानानै जोङो ओ सारायाव एबा थाव गुदुङाव बेखौ होनांगौ दसे सम ओ जेब्ला बियो रहाय रहायलांगोन बिनि उनाव दै एसे होबाय होनानै बेखौ जोङो नाफोरजों बा बेदरफोरजों जानो हायो। नोंथांमोन्नि ओन्सोलाव माबायदि जायो
नोंगौ नोंथां। मैथा ओंख्रि जानायनि सिगां जोंनि ओन्सोलावबो नोंथांमोननि बायदिनो बेखौ जेब्ला मैथाखौ फोनानै दोनगोन। नङा होमबा नोंथां? फोनानानै दोन्नायनि उनाव जेब्ला मैथाया रोदोमगोन अब्ला बेनि बिजौखौ। खौ खेबसनानै नआव लाबोनानै खांख्राइ एबा नाफोरजों जानाय जायो नोंथां। बेखौ जेब्ला मैथा ओंख्रि संगोन अब्ला नाजों जायोब्ला नाखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां। दै गुदुङाव होनाय जायो मैथाखौ। बेबायदि संनाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव मै था गायनोब्ला गिबियाव मा खालामग्रोना लायो नोंथां?
जोंनि ओनसोलाव मैथा गायनो थाखाय गिबियाव बै मैथा गायनाय जायगायाव खदालजों जावफ्लेयो एबा सोरबा सोरबा जुदि बुरजा गायनोबा ट्रेक्टरफोरजों हालेवनाय जायो बेनि उनाव मैथानि बेगर। फोनानै होयो। नोंथांमोननि ओनसोलाव माबादि गायो एसे फोरमायदो? फोरमायनानै होदो।
जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जेब्ला मैथा गायगोन अब्ला सोरहाबा नखराव जानो थाखायल गायोब्ला बेखौ खदालजोंनो जावफ्लेनानै फोनाय जायो आरो सोरहाबा नआव जानायनि। अनगायैबो फाननायनि फाननो होननानै सानो अब्ला बिसोरो ट्रेक्टरजों नङाब्ला हालेवनानै फोनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां। आरो बेखौ फोनायनि। सिगांनो ओ बे मैथानि बेगरखौ दैयाव। सोमनानै दोनग्रोनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायदिनो मैथाखौ गायनाय जायो। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोर मैगंफोरनि अनगायै आरोबा मा मा मैगंफोरखौ ओ‌नखर नखर। गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो। हागोन ना?
नोंथाङा एसे बुंफिनलाय।
नोंथांमोननि ओनसोलाव मैथा ओंख्रै गायनायनि अनगायै आरोबाव गुबुन मा मा ओंख्रिफोरखौ गायो?
आगोलाव आंथ बुंखाबाय नङा होमबा नोंथां मैथा ओंख्रि गायनायनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव आरो जेरै लेस्रा भिन्दि दैज्लां बोथोराव बेफोरखौ गायनाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
नोंथां आरो फिथाइ ओंख्रि आरो अनला ओंख्रि जानायनि अनगायै थास बिबार बेफोरखौ जायो नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो अनला खारिनि अनगायै थास बिबार, थास आथिं, थास बेदर, थास बिसं बायदिफोरखौ खाना लाबोनानै जानाय जायो।
नंगौ नामा नोंथां।
नंगौ नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो थास बिबारखौ मा माजों जानाय जायो?
जोंनि ओनसोलावबो थास बिबार होननानै बुङोब्लाथ। गोदो गोदायथ। ओरैनो मानसिफोरा। ना गोरानजोंसो बांसिन बांसिन जायोमोन नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
थाय आथिखालाव थास' बिबार होनोब्ला? अमा बेदरखौसो बांसिन गोसोखाङो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि बादिनो जों नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओनसोलावबो थास' बिबारखौ औ अमा बेदरजों जायो आरो ना गोरानजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो।
नोंगो नोंथां।
नंगौ नोथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव नो थास' बिबार जायो होनदो नङा होमबा नोंथाङा।
नंगौ नोंथां।
थास' बिबारखौ जानायनि सिगां मा मा खालामनाय जायो?
ओ थास' बिबारखौ जानायनि सिगां जों ओ थास' दंफांनिफ्राय बिबारखौ खानानै लाबोयो। ओ बेनिफ्राय बे थास' बिबारनि मादाखौ गारो गारनायनि उनाव ओ थासखौ फिसा फिसा ओ बोफ्लेनानै बेखौ दै गुदुंजों बेयाव रुग्रोनाय जायो। बेनि उनाव बेखौ ओ खायसेया मैथाजोंबो जायो आरो खायसेया खारैबो जायो। नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि जायो?
नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो थास' बिबारखौ खाना लाबोयो खाना लाबोनानै बेनि मादाखौ गारो गारनानै बेखौ फिसा फिसा बोफ्लेनानै दै गुदुङाव रुनाय जायो। दै गुदुङाव रुखांनायनि उनाव बेखौ ओंख्रि संनाय जायो। आरो बे ओंख्रि संनायाव गोखै होफानाय जायो। गोखै होआबालानो गोखै होआबा माननो होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव थास‌' बेदरखौ जायो होन्दो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थास' बेदरखौ जानायनि सिगां जोंना मा खालामो नोंथां? बेनि बिगुरखौ लेमख्लानानै गारनाय जायो नों थां
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो थास' बेदरनि बिगुर ओं गिबियाव लेमनानै गारनाय जायो ओ बिनि उनाव बेखौ ओ गोखै होनानै एबा खारै होनानै ओ संनाय जायो।
नंगौ नोंथां नोंथां दिनैनि थाखाय जाथबाय नङा होमबा
नंगौ नोंथां।
दे अब्ला नोंथां।